खोनादों ना नों खोनादों
खोनादोंना नों नोंथा?
औ औ। ओम जोंहा टपिकआ मा मानि सायाव लानो नागिरदोंमोनलाय नोंथां?
आं ओ बेनो माइ गायनायखौ रायलायग्रोनोसै नामा? मोनदोंमोन आरो नोंथां। रायलायजागोनना फ्रि दंबा?
औ रायलायजागोन दे औ फ्रि दं ओं।
दा जेनेबा माइखौ बोरै बोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा?
औ हागोन औ। जे अ माइ गायनाय होनोबाथ' जों गिबियावहाय जोङो ओ माइखौ सोम-सोमनानै लाग्रो आरोना माइ जोलैखौ जोङो बस्थायावहाय साननैबा सानसे दैयावहाय सोमहाबना दोननाय जायो आरोना। ओ फाय एबा साननै बा सानसेनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै दोनसिगोन बिदिनो खोबहाब खोबहाबनानै दोनसिगोन आरोना बिदिनो जिबा ट्रिपाल फोरजों खोबहाबनानै दोनसिगोन। ओमफाय बिदिनो ब बिदि खोबहाबना दोननानै जेनेबा बेखौ बस्थायाव बस्था खाथुमनानैनो खोबना दोनो आरोना। ओमफाय बेनि उनाव अहाय अखानायै आरो बेखौ खुलिफिननानै बिदिनो थालिर बिलाइफोर बा थास' बिलाइफोरजों बेखौ फिन दैजों लगायो आरोना। दैखौ सास्रो-सास्रो-सास्रोनानै बेखौ लगायनानै खोबनानै दोनफिनो आरोना। एसे गाजा बेरनायनि आरो बेखौ। ओमफाय बिदिनो बेखौ खोबना दोनसिगोन ओमफाय बिदिनो माइ जेला अबावहाय खोथिया फोगोन जायगा बे खौहाय हालौसिगोन आरोना हालौनानै मोजांहायनो हालौनांसिगोन। ओमफ्राय बेहायो एसे खोथिया फोगोन जे समान बानायो आरो। दा बेखौ जा मोजां बानायगोन आरोना खोथिया फोगोन जायगाखौ। बे गोजौ गोजौ दुमालुलु ना गोनांनि गेजेरावहाय जे बेहाय माने दै थाया जे बे खोथियाफ्रा जे गाज्रि जाया बेखौ माबानो थाखाय माने दैया एसे सरख्लायबोजोबो आरो ना। फैजोबो बेनि थाखायनो माने गेजेराव गोजौ खामबाय। हाया रानथाब एसे रानथाबजासे दोननानै बेखौ फोनाय जासिगोन फोनानै आरो बिदिनो ओमफ्राय बेनि उनावहायनो जे मास मोनथाम अ दान दान मोनसे दान मोनसे खावसे बिदिसो थानानै माने गाव खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरोना। ओ बे आं नोंथांनावहाय सोंनोसै आरोना। बेखौ जे जोंनि माइ थाखाय जोङो खनबैसे हालौनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोङो माइ गायनो नि थाखाय जेनेबा ओरैनो बुंनो थाङोबा खनथाम बेखौ हालौवनाय जायो आरो। फार्स्टआव ओ फार्स्टआव फार्स्टआव हालेवनाय बेखौ बुङो माने ओरैनो बर' भाषायाव बुङो बेखौ खारायनाय बुङो आरो ओमफ्राय बिदिनो सेकेनआव बिदिनो सामार होनाय आरो थामथिनिखौ आं माने बारायसोआव इसेग्राब गोसोआव गैथआ दा एसे बावबाय माने।
थामसिनिखौ बरन होनाय होनो आरो।
औ नों थां नंगौ नंगौ। आं एसे एसे बावदोंमोन माने नोंथां। औ दा फ्राय बागानो जोंनिथिंथ माने हिनजावफोरासो बांसिन माइ गायो हौवाफ्रा फ्राय गायबाङानो हौवा फोरा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो बोलोनि खामानि बे बेफोरखौलसो मावनाय जायोना
औ।
जेरै आलि दाननाय आलि खोनाय आरो बेफोरबायदिनो खोथिया राननांनाय होनाय बा खोथिया रोगानाय गुबुन दा थुजाग्रानिफ्राय बाग खोथिया थिलिनिफ्राय जाय जायगासिम माइ गायदों बे जायगासिम माइ माने खोथिया लांनानै हैनाय नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो ना?
औ औ औ बिदिनो जोंनिथिंबो इदि
औ। ओरैनो नोंथांमोननिथिं मा मा माइफोरखौ बांसिन गायनाय जायो?
ओ जोंथिं जायथ जोंनिथिं इदिनो परिमल माइ गायो ओमफाय रनजित गायो ओमफाय इदिनो मासुरि माइ गायो आरो ना। बेसोर मोनथाम, ओमफ्राय ओमफ्राय बिसोर मोनथामखौ बांसिन गायो आरोना ओमफाय। बिदिनो बोथोरनि थाखाय जेनेबा मागो बैसागुफोरनि थाखाय बिदिनो माबाफोरनि थाखाय आरो ना बेहाय जानो थाखाय फिथा फोर जानो थाखाय जे जोसा, माइब्रा बेखौ एसे एसे गायनाय जायो आरो ना। बांसिनानो बांसिनानो फ्राय बेखौ गायनाय जाया आरोना सोरबा सोरबाल गायनाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथं लाय जेनेबा मा माफोर माइ गायो जेनेबा?
जोंनिथिंबो नोंथाङा दा जि जिखौ बुंलांदों बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जेनेबा ओ माइब्राफोर बिदिनो जा बेफोरखौ जेनेबा नआव जानो थाखाय। जेरै बैसागु मागोफ्राव फिथा सिथाव सावनो थाखाय बेफोरखौ एसे एसे गायनाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननिथिं दा ओरैनो बांसिन माजों हालौवो ट्रेक्टर ना नांगोल?
जोंनिथिं थ' जोंनिथिं माने बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो माने जोंनिथिं मोसौजों हालौनायखौ जों बारा नुनो मोननाय जायाखै आरो ना। बे बोसोरनै सिगां सिगांहाय माने जों बांसिनानो ओ मोसौ बेफोरजों हालेवोमोन आरो ना ओ जोंहा माने बोसोरनैल जादों आरो ना जे मोसौजों हालौनाय गारनायखौ आरोना फ्रायानो बिदिनो जे बोसोरनै जाबाय आरोना मानसिफोर बे ट्रेक्टरजों हालेवनाय मानो होनोब्ला मोसौजों एवोब्ला गोबां सम लायो आरोना बिनि थाखायनो मोसौजों हालेवनायखौ दोनथयो आरो ना दोनथबाय जे माने मोसौ थाबाबो हालौला आरोना जे ओरैनो खोथियाथिलिफोर माफोर बे फोनाय थाखायलसो हालेवनाय जायो आरोना। बिदिनो बुरजाफोर बिदिनो बिगाथाम बिगाब्रै बिदि। बुरजा हालेवनो थाखाय बे मोसौखौ बाहायला आरोना थाबाबो। जोंथिं बांसिन माने बिदिनो ट्रेक्टर गिदिर बे जेनेबा ट्रेक्टर गिदिर आरोना ओमफ्रायायो बे पावार टेलार होनोना जेब्ला बे आखाइजों माबानानै सालायग्रा बेफोरखौ जोंथिं बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जोंथिं दा आरो।
औ।
औ ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनिथिं बेफोरबायदियानो बेजोंनो हालवखोमादां ना
औ जोंनिथिंबो माने दा फ्राय बुंनो थाङोबा बांसिन नखरावनो मोसौफ्रा गोमालांनो हमबाय बा मोसौ गैला बिदिनि थाखायनो मोसौ फोरबो गैयिनि जाउनाव माने गोबाङानो मोसौजों हालौवनो हा हालौला मोसौआनो गैलाब्ला बहाथो मोसौजों हालेवनो हाबावनो बिनिखायनो माने बांसिनानो बि बिदिनो जाय ट्रेक्टर गोनां बि बिथांमोनहा गाव गाव गावाबागाव गावनो हालौसिगोन आरो। आरो जाय बिथांमोनहा ट्रेक्टर गैजाया बिथांमोनहा बिदिनो गुबुननि ओमफ्राय भारहा भारहा फोर लिंहरनानै बा फैसाफोर होनानै बिदिनो हालौव हो होसिगोन। बेफोरबायदिखौ बांसिन नुयोसै आरो दा
औ नंगौ। ओ जे नों थांमोनथिं जेनेबा बे माइखौ गायखांबाय आरोना?
औ
गायखांनानै जे माइ हानाय सम बे माइ हानाय समावहाय नोंथां मोनथिंजाय मानसियानो हायोना जे मे सिनफोरजों हानाय जायो बेखौ नोंथांमोना एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला आं माने जोंनि खाथियावनो नुदोंमोन आरो। सिगांहाय थांनाय बोसोरावहाय माने बिदिनो गायनायावबो मिसिन जों गायदोंमोन आ ओ हानायावबो मिसिनजों हादोंमोन आरो माने जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बिदि मेसिनजों गायनाय, हाबारिया गोबां माने बिसोर खोन्थानाय बायदिबा जाय मानसिफ्रा गायदोंमोन बिसोर खोन्थानाय बायदिबा खस्थआनो बुहुद दं होनदों आरो जेनेबा, खोथिया फोनो थाखायबो हालेवनानै मोजाङै स्लिम स्लिम खालामनानै बिनि सायाव प्लास्टिक बलायनानै बिनि सायावसो हा होनानै ओ खोथियाफोरखौ फोनो हायो आरो बिनि उनाव बे खोथिया फोनायखौ जेहेथु सिङाव प्लास्टिक थाखायो नालाय बेखौ हाख' हा मेसिनाव सोनांगौ बेफोरबायदि होननाय खोनादों आरो आं। ओमफ्राय आरो हानायाव बुंनो थाङोब्ला जे सिगांनि समावथ' मेसिना सिगांनि माने जेनेबा बोसोरसे बोसोरनैसोनि सिगांथ'मेसिना बुंनो थाङोब्ला बे जाय जाय माबाखौ माने माइखौ मेसिनजों गायदोंना बे माइखौल' बे मेसिना हानो हायोमोन आरो जोंनि थिं फैनाया दा बिनिखाय ओमफ्राय गायनायावबो खस्थ हानायावथ सहस जाबायमोन मेसिन थानायखाय। ओमफ्राय दा माने बिदिनो खोथिया फोनाय माबा फोनायफोरखौ लानानै मानसिफ्रा बांसिनानो गायबांङा आरो दा जोंनिथिं। बेनिखायनो ओमफ्राय मेसिनजों बिदिनो हानायखौबो नुनो मोनो आरो। बांसिन आखाइजोंनो हायो, आखाइजोंनो रोगायो बेबायदि आरो। नोंथांमोननिथिं माबायदि?
जोंथिंबो बेबायदिनो आरोना। जे जोंथिंजाय ओ बांसिनानो आखाइजों हानाय, हायो आरोना। माइफोरखौ बांसिनानो जिहेथु जोंनि जायगायाव, ओमफ्रायो नायब्ला माने जायगाफ्रा जोंनि जायगायावहाय प्लेन नङा ना। समान नङा नालाय जोंनि जायगायाव माने बैफोर मेचिनफोरखौ लाबोनो आरो गोबां गोबां नखरफोर दंना आलदा आलदा आलदानो। बे बिनि थाखाय माने जे सोनाब बा माइआ सोरनाबा जरावहाय मोनाखै आरो सोरनाबा अबा गोजान जायगायावहाय मोननाय बेनि थाखाय माने बैफोर मेचिनफोरखौ लांनो थाखाय एसे उसुबिदा जायोना बेनि थाखायनो माने बैफोर मेचिनफोरखौ लाबोनाय जाया आरोना। ओ बेनि थाखाय माने बि फोर माने मेचिनफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना। जोंनि माने आं थानाय बोसोराव नुदों आरो ना जोंनि खाथियावनो हाफैदों आरो ना नुनायावहाय एसे माने बे मेचिन हाबा माने एसे डिस्टार्ब बायदिखौ नुयो आरो ना एसे माइफ्राबो लस जानाय बायदिखौ नुयो आरो ना। ओ मानो होनोब्ला जे बे जोंनि बे खोथिया फोनाय माने गायनाय मडेलफ्रा माने बिदि जानाङा आरोना जे फोनाया माने बिदि प्लास्टिकफोरना बिदि बिदि माने बिदियावसो माने बे फोनाया बिदिसो गायनांगौ आरो माने लारि लारि बे लारि सिखायनांगौ होनोमोन जोंनाथ माने आखाइजों गायनाया माने बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग गायोना। बेनि थाखाय माने एसे उ उसुबिदा जायो आरोना बेनि थाखायनो माने बेफोर बादि मेचिनफोरखौ बाहायनाय जाया आरो
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ औ।
औ औ दे
दे।